हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांजों ओ दा जि दैलां दैलां बोथोराव माइ गायनाय बेनि बागै फंनैसो ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंसा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइखौ माबायदि आदब खायदाय खायदायै माबोरै गायो फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। जोंथ' गिबियावनो माइ माइ गायनो थाखाय जोङो माइसालि बा खोथिया माइ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो ना गिबियावनो दैयाव।
औ।
औ बिनि उनाव जों बिखौ माइखौ साननै बा सानथाम सोमनानै दोनगोन दैयाव। बिनि उनाव जोङो बिखौ गाजा एसे बेरोब्ला जोङो बोखांबोगोन आरो बोरियाव। बोखांनानै जोङो बेखौ बस्थाजों खोबनानै दोनगोन। फाथोनि बस बा जोंना गरम जानानै थाबनो गाजा बेरो आरो
अ।
औ जों गाजा बेरबोला जोङो बै हालेवनानै दोननाय दुब्लि फोथाराव जोङो खोथियाखो फोगोन आरो औ बिनि उनाव जोङो गिबियावनो हाल एवग्रोनानै लागोन खाराय ग्रोनानै बिनि उनाव जोङो सामार होगोन। औ बिनि उनाव जोङो मै होनानै गायो आरो मोसौजों एवोब्लाथाय।
औ
बेनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखायथ दै थाबथानो थाखाय आलिबो दानग्रोनाय जायो। आरो आलि खो- होग्रोनानै लानाय जायो आरो।
अन
नोंथांमोननिथि माबोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो?
ओं ओ जोंनि ओनसोलावहाय गिबियावनो माइ गायनो थाखाय ओ माइ खोथिया फोनो थाखाय माइखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरोना ओ जखा नांगौ बायदि जखा लानानैहाय फाथोनि बस्थायाव सोनानैहाय फुख्रि एबा दैमायाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेनिफ्राय बे सो माइखौहाय जोङो। थाम बा ब्रै सानसो सोमनानै दोनगोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै दसे दैखौ ओ सरद होजोबनानैहाय जोङो नआव लानानै फैनानैहाय बेखौ ननि उसुंगुदा एबा ओ उसुंदा बेफोरावहाय बेखौ लखबनानै थासनि बिलाइजोंहाय खोबनानै दोनो आरोना नोंथां जाहाथे बेयावहाय गाजा बेरो आरोना। बिनिफ्रायहाय बेखौ फोनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो हाखौ खारायग्रोना लानाय जायो आरोना नोंथां। खाराय खांनानैहाय बेयावहाय ओ साम खामार होनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय बेयो हाया मोजाङै ओ खो-खोथिया फोजानाय जायोब्लाथाय बेयावहाय खोथियाखौ लाना थांनानै ओ बे फोनो गोनां दुब्लिनि खनायावहाय गय जरा फाथै जरा होनानैहाय ओ खुलुमग्रोनाय जायो आरोना। बिनिफ्रायहाय खोथियाखो खौ आखाइयाव मुथासे मुथासे लानानै सारनानै फोनाय जायो आरोना नोंथां। बेनिफ्रायहाय बे खोथियाखौ जोङो। से दानसो दोननानै जोङो फुयो आरोना नोंथां बेनिफ्रायहाय बेखौ फुनानैहाय जोंथ' माइखौ गायनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवनांगोन नालाय। दानि जुगाव जोङो बे बो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? गोदोनि दिनावहाय मोनथिनो मोनोदि मोसौजों हालेवोमोन होननानै नाथाय दानि जुगाव बयबो ट्रेक क्टरजों हालेवो बेखौ मोजाङै हालेवना लानानै हायाहाय माइ गायजानाय जायोब्ला बेखौ बेयावहाय माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बे गायनाय माइ खौ मोजाङै जाथों। होननानै बेयावहाय ओ इउरिया हासार पटास हासार बेफोरबायदि गोबोर हासार होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ बिनि फ्राय ओ दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायनायनि अनगा गोबां मैगं थाइगं बो गायनो हायो आरोना नोंथां। जेरैहाय ओ पटल, जिंखा बायदिसिना बेफोरबायदि मैगंबो गायनो हायो आरो नोंथां।
औ।
नोंथांमोननि ओ गामियावहाय माबायदि माइखौ मोजां जाथो होननानै मा मा हासार बाहायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां जोंनिथ'थ' बेबायदि माइ गायनायाव हासार इउरिया बेफोरबायदि बाहायनाय जाया बांसिनानो। जोंना बांसिनानो गिबियावनो गोबोर हासारखौनो होग्रोनाय जायो आरो हालेवनायनि सिगाङावनो। बिनिफ्राय बेफोरबायदि राज रासायनारि बुस्थु बाहायनाय जाया जोंनियाव। औ नोंथां।
ओं।
आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों ओ जे नोंथाङा बुंबाय नोंसिना ट्रेक्टरजों माइ गायो होननानै। हालेवनानै औ ओमफ्राय नोंसिना माइ गायनो थाखाय दैया माबोरै दैनि राहाया माबोरै नोंथांमोननिथिं?
जोंनिथिंजाय ओ बिब्दिनो अखा हाबाथ' जोङो अखानि दैजोंनो गायनो हायो। नाथाय अखा हायाबोला जोंङो ओ ओ मेचिन सार नानैबो गायो।
औ।
औ बिब्दिनो जोंनि फोथार खाथियावहाय दैमा मोनसे दङ बेनिफ्राय जोङो दैखौ ओ मेसिंजों सारनानै गायनाय जायो आरोना नोंथां अखा हायाबोला।
औ आरो नोंथांमोननिथिं मा मा माइ गायनाय जायो आरो नोंथाङा मा मा माइनि मुं मोनथियो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनि जाय रन्जित, बाइसमुथि बिब्दिनो गोबां आं बारा ओरै नामखौ मोनथिजोबा आरोना नोंथां गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो जोसा, माइब्रा बिब्दिनो
औ
औ नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिंजाय मा मा मुंनि माइ गायनाय जायो, नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंथ' माइ गायनाया गिबियावनो बांसिनानो रन्जितखौनो गायनाय जायो, जानो मोजां मोनो होननानै आरो बिनि उनाव कृष्णा जोसा फाख्रि, जोसा गोस ओम बिदिनो गोबां माइ दं आरोना, ओमफ्राय माइब्रा, जोसा बेफोरबायदिखौनो गायनाय जायो आरो बांसिनानो। औ नोंथां।
औ। बेनिफ्रायहाय नोंथांमोननिजों माइ गायनायजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो?
जोंनिथिं माइ गायनायनि अनगायै आबादा जोंनिथिं खांख्रिखलानि मावो, जिंखा, पथल, आरोबाव थायसुम, लेस्रा, भिन्दि, बानलु बेफोरनि आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ बेफोर आबादखौ माबायदि आदब खायदायै मावनाय जायो नोंथाङा आंनो ए से फोरमायनो हागोन ना?
औ माबे मोनसेनि गायनायखौ नांगौ नोंथांनो?
ओ नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांदों थाइसुम जिंखा बेफोरनि बागैनो एसे फोरमायनानै होदो
अ जोंथ' गिबियावनो बेखौ ओ खारायनानै लाग्रोनाय जायो आरो। औ हा खारायनानै लाग्रोनायनि उनाव जोङो बिखौ सामार होनाय जायो खनसे ओ बे सामार होननायनि उनाव सो हाथरा मोजाङै गिलियोबा बिखौ जोङो बेहायनो बेगरखौ थुनानै होनाय जायो आरोबा, थायसुम बा थाइबें बुंनाय जायो। बेखौबो बिदिनो एसे जौयोब्लाथाय जोङो बेहाय गन थुनानै होनाय जायो मानलानो थाखाय।
औ।
औ बेबायदिनो गायनाय जायो आरो थायसुमुखौ।
औ औ।
औ गुबुन गुबुन रोखोमखौ गुबुन गुबुन आदबै गायनाय जायो बेफोरबायदिनो।
औ।
औ।
जोंनो हालौनो था खाय ओ मोसौजों हालौवोब्ला मा मा आगजु नांगौ जायो नोंथाङा मोनथियो नामा?
औ
एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन मोसौजों हालेवनो थाखायथ' जोंनो नांगोल, जंगाल नांगौ जायो।
औ
औ बिनिफ्रायहाय ओ सामार होनो थाखाय जोंनो मै नांगौ जायो।
औ
औ बेनिफ्रायहाय दानि जुगावथ' जोङो बेफोरबायदि नांगोल जुंगालफोरखौ बारा नुनो थांलिया नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिनिफ्राय जोङो दानि जुगावहाय ट्रेक्टरजोंनो गासैबो खामानिखौनो मावो माइ गायनाय, माइ नानाय बेफोरबायदि। दानि जुगावथ' माइ ना नायखौबो जोङो मोसौजों नानाय नुनो मोनलिया।
औ नुनो मोनला।
औ
उम गोबाङानो बांसिन ट्रेक्टरजों एवनाय नुयो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ
बिनिफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय उम माइखौ माबायदि नानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ जोंथ' गिबियावनो ओ ट्रेक्टरजोंनो नानाय जायो दानिया बांसिनानो मोसौजोंथ' बेबायदि नानाय जाला दानि जुगाव।
औ
औ बिब्दिनो।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे माइ आबादनि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे बिदि ब्ला नोंथां।